हेलौ।
औ।
मा खालामदों
ओरैनो दङ।
अ न'आवनो ना? औ नआवनो नोंथाङालाय?
ए
खबर मोजांना?
औ खबराथ' बरथमान
औ।
नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो बर्थमान।
औ
जों मोनसे आयदानि सायाव बे समाव एसे सावराय्लायनो
औ।
गोजाम मुगानि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां।
गोजाम मुगा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दायो जों जि जिउ खुंगासिनो दङ बेखौ गोदान मुगा होननानै बुङो आरो बिनि सिगांनिखौ खौ जाबाय गोजाम मुगा होननानै बुङो दा गोजाम मुगा थानायखाय नैबे दायो जों जि थागासिनो दङ बेयो गोदान मुगा। मा जाबाय दा गोदान मुगा थानायखायनो माने गोजाम मुगा आरो। दा जों गोजाम मुगायाव जों माखासे बेबायदि बुस्थुफोरखौ माने मोननो हायोमोन आरो। माने जि बुस्थुफोरा जोंनि समाज दंमोन बेबायदि सोमोन्दो दङ नाथाय दानि मुगायाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला।
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि थानाय बेफोर न' बां बेफोरनि स्टाइलफोरा माने आलादामोन आरो। मानो होनब्ला गोदो जि आबै आबौनि समाव माने जि न' बांफोरा थोरिनि नारानि बेफोरबायदिमोन आरो। आरो बिदिनो आरो बिनि सिगाङावथ' जोङो सुबुं माहारिखौ जोङो जि आनसिभिलाइस बेबायदि समाव माने हाग्रा बंग्रा थाबोनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों बिसोर माने हाग्रा बंग्रायावनो बिदिनो माने जिउ खुंनानै थायोमोन हाग्रा बंग्रायाव। मोननाय बुस्थुफोरखौनो जानानै थांना थायोमोन आरो आरो बिसोरो मैहुर खालामनानै बांसिन बिदि थांनानै थायोमोन होननाय खोनायो। आरो बिसोरोनोखि बेबायदि द्रेसफोर माने गाननो रोङामोन बिदि होननाय खोनो आरो माने गाननो रोंबाबो माने बि बिसोरो जि गावनि मोदोमखौ खोबना लानो थाखाय जि माने बिलाइफोर दंफां बिगुरफोर दा बेफोरखौल' माने बिसोरो बिदि खोबना लायोमोन आरो खिन्थु दानि मुगायाव जों माने गोदान बेबायदि सोलायबोनायखौ खौ नुबोबाय मानो होनबा मानसिफोरा सोलोंथाइ मोनबाय आरो सोलोंथाइ मोननायजों गियान मोननानै माने साननो हनो रोंबाय दा जों गोदोनि समाव माव नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला बेखौ मोनथियो गोदोनि समाव बेजों बे अनज्लायनाय हेफाजाब होज्लायनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन नुयोमोन आरो
उम
दा बे समावबो नोंथाङा नोंनिफ्राय एसे फोरमायदों गोसा मुगानि सोमोन्दै
औ नोंथाङाथ' फोरमायखालांबाय गोजाम मुगानि बागै आंबो जि एसे मिथियो बेखौनो फोरमायना होनोसै जोङो गोजाम मुगा होनोब्लाथ' मोनथिखायो बयबो माने गोदोनि थांखांनाय जि सोलिग्रोदों मोन गोदोसिनावहाय जोंनि आजौ आजैमोननि आजौ आजैमोननि समावहाय
औ गोजाम मोनुगा होननानै बुङोबा जोङो
जेरावहाय सुबुं माहारिया माने बांसिन राय्लायनो बा मोनसे राव बाहायनो रोङि बै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बिसोरो लोगोसे जानाय लोंनायखौथ' मिथिखायो मानो होनबा बिसोरो जि जायगायाव थायो बे जायगायाव
औ
ओ बिफां लाइफां थानाय बा फिथाइ सामथायाइ थानाय आरो बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जानो हानाय बिब्दि जायगा खौ नागिरै नागिरै बिसोरो बांसिन थायो होननानै मिथिनाय मोननाय जादोंमोन
औ मानो होनबा जेराव जाग्रा थायो बेयाव बिसोर बांसिन थायोमोन जमा जमाय थायोमोन औ मोनसे हानजा हान्जा जानानै थायोमोन बयबो
हौवा हिन्जाव गथ' गथायाइ बिदि होननानै जोङो खोनानो मोनो
औ नंगौ
आरो लोगोसे बिसोरो दैमा सेरनि बा दै जिंनि जायगाखौ बांसिनै नागिरनानै
औ औ
आरो लासै लासैनो सिगांग्रो बिसोरो मैहुर खालामनानै जायोमोन सावनानैबो जानो रोङामोन लोगोसे बिसोरो उनावसो लासै लासैयै अन्थाइनिफ्रायनो बिसोरो हाथियार बानायनानै उम उम बांसिन मैहुर खालामनानै लोगोसे अन्थाइनिफ्राय फुनानै अरजों होनो रोंना
दोननाय बिदिनि उननिफ्राय बिसोरो
सावनानै जानाय बेफोरखौ रोंबोदों बेफोरखौ खोनानो मोनदों लोगोसे बिसोरो बिनि उनावहाय लासैनो
अ
आबाद मावनानै जानो रोंनाय बेफोरबा
फोरबायदिखौहाय जोङो खोनानो मोनदों औ
लोगोसे बिसोरो बायदिसिना हाग्रा हाग्रानि दन्दर बिब्दिफोरावहाय माने अखा बांखानिफ्राय गावसोरखौनो रैखा खालामनो थाखाय थायो
औ।
माने गोजाम मुगायावहाय दानिफ्राय गोबां माने जुदा आरो। नङा होमबा?
औ नोंगौ।
नोंथाङा माबाफोर खोन्थाबावनो हागोन नामा?
औ आरो जोङो गोजाम मुगानि समावथ' जोङो माने दायो जों जि मुगायाव दङ बेयो थारैनो माने गोबां बिदिनो ओ अ'प'जित उल्थायाव दङ आरो बयबो मानो होमब्ला गोदो दि रां रुफाबो बिदि गैयामोन आरो बिदि माने टेक्न'लजि फोराबो जौगानाय नङामोन बे बायदि गैयानोमोन आरो दानि जुगाव जेरै मबाइल दङ
औ।
आरो बिदिनो माने गोबां माने कम्पिउटारफोर दङ। गुबुन गुबुन दङ। दा बेफोरबायदि गैयामोन। ओ गोदो माने बहाबा थांनो नांगौब्लाबो माने हान था मेलानि राहा गैयामोन दंमोन ना थाय बे हान्था मेलाफ्रा आलादामोन आरो जेरै बिस सोरो माने जिहेथु हाग्राफोरावनो थायोमोन नालाय बिसोरो जिब फोरखौनो बाहायोमोन आरो जिब जन्थुफोरखौनो गराइ मैदेर बेफोर खौ माने बाहायोमोन। दा दिनैनि मुगायावथ' जोङो बेखौ माने सोलायनाय नुबाय।
औ।
दा माने जों बेखौनो बुंनो हायो आरो आरो माखासे माने गोदोनि जि मानसिफोरा गोबां बोसोर बिदिनो थांना थायोमोन।
बिसोरो मानो होनब्ला मोजां जानाय लोंनाय जायोमोन आ खामानि मावोमोन खस्थ' खालामो दा बेफोरबायदिमोन आरो खिन्थु
उम।
दानि मुगायाव जोङो एसे माने
ओ मानसिफोरखौ बिदि ओरैनो थानाय नुयो होनब्ला बेफोरावनो माने बेराम आजार ओ जायो आरो लोगोसे जानाय लोंनायनि बेलायाव जेबो माने सिमा गैया बिदि आरो। दा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो। आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन। गोदोनि मुगाखौ जिहेथु सनानि मुगा होनना बुंनाय जायो।
औ मानोना उम गोदोनि मुगायाव सुबुंफोराबो माने सुबुं अनजिमायाबो इदि दानि बायदि गोबां नङामोन बा सुबुं अनजिमा बांलांनाया बारा गैयामोन नाथाय दानि मु गायावहाय सुबुं अनजिमा बांलांनायजों लोगो गोसे बुस्थुफोरा बाहायनायफोरा बांसिन जालांबाय बेखायनो माने नांगौ नांगौ बायदियै गथायनो थाखाय बा नांगौ बायदियै सुबुंनो ओनांगौ रोखोमनि जगायनो थाखाय बायदिसिना हासार बायदिसिना रासायनारि हा सार बाहायनानै बुस्थुफोरखौ बा मैगं थाइगंफोरखौ गोबां बानायनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जाबाय बेखायनो माने आदारफोरावबो दाना बांसिनैनो मुलि बाहायनाय नुनो मोनो बेफोरखौ जानायनि थाखाय माने देहानि आनि खहाया बांसिन सोमजिनो हमदों होननानै मिथिनो मोनो लोगोसे गोदो मिथिंगायाव सोनारनानै थायोमोन मिथिंगायाव मोनजोबोमोन ना बेदरबाबो मिथिंगानिफ्राय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ गासिबो
गेलेनायखौगायोमोन बेखायनो माने सुबुंनि सावस्रिफोराबो गोखैयै थाइगं गोदो औ नंगौ
दानि फारागावहाय गोबां माने जुदा जाबाय होननानै जोङो मिथिनाय मोनो
औ
बेखायनो गोदोनि मुगाखौ एसे साबसिन मोनो नाथाय माखासे बिगियानारि दाजेम बा जौगानाय दाजेमफोरखौ बा ओंखारनायनि थाखाय सुबुंनि सुबिदानि थाखाय दानिखौबो माने जोङो नेवसिनो हाया मानो होनबा गोदो
हान्थिनो थाखाय गोबां गोलाव गोलाव
गोबां सम लानानै थाबायनो गोनां जायोमोन गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय नाथाय दानि जुगावहाय दसे अबावबा थांब्रबनो होनबाबो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
माने मोननैथिंबो फाराग रुजुनानै नायोब्ला माने फारसेथिंनिफ्राय मोजां आरो फारसेथिं फ्राय दानि जुगा मोजां बिदि आरो माने मोननैखौबो माबानो हाया जोङो
थारैनो नोंथाङा जेखौ बुंबाय बेफोरो सैथो दा मान माने जोङो गोदोनि समाव बेबायदि सोलोंथाइफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो ओंखायनो किसुमान बुस्थुफोरा माने गैयामोन आरो बुंनो हायो आरो बेबायदियैनो माने सोलिबोबाय गोदोना गोदोनि
नाथाय दाना सोलोंथाइ मोनबाय नालाय दा सोलोंथाइ मोननायखाय एसेबां बुस्थुफोरखौ नांगौ दा बेनिखायनो नांगौ बायदि मानसिफोरा जों दिहुनदों दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ
अब्ला जों दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयनो दोनथ'नो हासिगोनना नोंथां
जाबाय औ दोनथ'नोसै दे
औ दे गोजोन्थों नोंथां।